हेल' नों
औ नोंथां
खोनादोंना खोनायाखै नोंथां अ नोंथाङा बे मोना बिलि गोजोन मोनाबिलि समाव मा हाबाफोर माबा मोनसे हाबाफोर मावदों नामा नोंथां
मावनायालाय मावाखै नोंथां नै दुगैना दासो जिरायना दं
अ नोंथां दहाय सानफोरावलाय माबाफोर माथो हाबाफोर मावखो नोंथां
मावनायालाय दा दैज्लां बोथोरना नोंथां ओंखायनो एसे आलि खोहैदोंमोन आरोखि आलि खोहैदोंमोन आलि दानदोंमोन
अ नोंथां नोंथाङा दा ओंखाम दा नोंथाङा ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथ थां मोनाबिलिनि
जानायालाय जाबाय नोंथां
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
ओंख्रियाथ' खुमब्राजों अमा बेदेरसोमोन नोंथां
अ नोंथां माथो मोजाङानो नोंथां नोंसिना ओंख्रिया
एसे गोथावआनो नोंथाङालाय दा मा खालामगासिनो
नै नोंथां आंबो न'आवनो आङो एसे लांगोनायाव जिरायनानै दं नोंथां खोनादोंना नोंथां औ नोंथां जाखांबाय जानायालाय
मा ओंख्रिमोन
अ जोंना ओंख्रिया जोंना ओंख्रिया माने जोंना दिनै ओंख्रिया ओंख्रियानो गैयामोन नोंथां आं फानलु बाथोनजोंसो जानाय जाबाय दिनै नोंथां
होनबाथो दिनैनिया नोंसिना एसे माबा आरोखि
औ नोंथां गोरिब ना गोरिब मानसि निखावरि मानसि ओंखायनो दैज्लां बोथोर बोथोराव माने एसे जोंहा जानाय लोंनायनि गोबां प्रब्लेम जायो नोंथां अ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङाथ' दा जेबो हाबाफोर मावखायाखै मोनानि समाव
औ मावनायालाय मावाखै जिरायनासो दंथ'यो
अ नोंथांजों आङो माने एसे फिसा मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो गोनांथि दङ गोनां दंमोन आंहा औ माने ओ आयदायानो जाबाय फिथाइ सामथाइफोरनि बागै ओमफ्राय जोंनि गामि ओन ओनसोलफोराव मा फिथाइ सामथाइखौ जों बांसिन मोननाय जायो बेफोरनि बागै आं नोंथांजों सावरायनो माने बे फनखौ हरनाय जादोंमोन नोंथां
हागोन नोंथां हागोन सावरायनो
बिदिब्ला नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा
ओ हागोन
अ बिदिब्ला फोरमायना होलाय नोंथां
जोंनि बे ओनसोलावथ फिथाइ सामथ होनोब्ला बिराद बुरजा दङ
औ नोंथां
औ
इदिनो थालिर
औ नोंथां
दाथ बांसिन दा दा समावथ गरम बोथोराव सावफारिया माबानानै दं आरोखि सोलिगासिनो दं आरोखि दा
औ नोंथां
जोंनि ओनसोलाव दा बांसिन मानसिफोरा सुबुङा जेरै सफारि बै बिनि गाय आरोख लेु
औ
आसफल
औ नोंथां
माने नैबे सफारिफोरखौ खेथि खालामो आरो सोरबा सोरबा जेरै थालिरबा गान सोरबा खालामो
औ नोंथां
सोरबा बैग्रि बागान खालामो
औ नोंथां
बे बे फिथाइफोरखौ जों फाननानै माखासे रां मोनो आरोखि
औ नोंथां
बे जों रांखौ एसे नांगौखिनि मुवायाव बाहनाय जायो
औ नोंथां
बुंनो हायो जों बे बेसादखौ फाननानै
नोंथांनि माथोखौ बांद्राय क्लियारै बा मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां
औ नोंथां नेटआ जोंना एसे ओरै प्रब्लेम जादों
औ नोंथां
उम दा खोनाबाय?
औ खोनाबाय नोंथां
माने फिथाइ सामथायाइ होनोबा जेरै जों जों आफेल बिदिनो लेसु लेरखय बि जायो आरोखि
औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथांमोनथिं बेफोरबायदि माने फिथाइ सामथाइफोरखौ मोननो हायो आरोखि दा
औ
अ नोंथां
नोंथांमोन नोंथांमोनिथिंजाय
औ जोंथिंथ बै बिदिनो नोंखिनि बायदिनो खोनानो मोननायाव थ जोङो माने बुहुमनि माने गासैबो बिफांफोरानो माने फिथाइ सामथाइखौ थायो एबा फिथाइ सामथायाइखौ माने जों थायनायखौ नुनो मोनो नाथाय गासैबो बिफांफोरनि फिथाइ सामथायानो माने सुबुं माहारिफोरजों जाजानाय नङा आरोना नोंथां माखासे फिथाइफोरखौ जायोबा जोङो निसाबो नाङो आरो माखासे फिथाइफोरखौ जायोबा जोङो थैनोबो माने बो खोमानांगौ गोनां जायो नोंथां बेफोरबायदिनो माने गासैबो बिफांनि फिथाइफ्रानो माने मोजां नंजोबा एबा मोजांबाबो माने जाजाजोबा नोंथां दाथ औ नोंथां औ नोंथां दाथ गरम बोथोर दैज्लां बोथोर जोंनि ओनसोलावथ गोबां बेफोरबायदिनो मा होनो बेफोरबायदिनो खान्थाल थाइजौ आनारस लेसु बांसिन माने बेफोरखौ जोङो मोननाय जायो नोंथां जोंनि ओनसोल ओनसोलाव आरो बेफोरबायदिनो फिथाइ सामथायाइ बुङोब्ला ओंख्रिफोरावबो ओंख्रि जाग्रा फिथाइ सामथ फ्राव गोबां जोङो जोंनि गामि ओनसोलफोराव नुनो मोनो जेरै जोगोनार लाव थाइबें भिन्दि
उम उम
सबाय हानि सबाय बेफोरबायदि गसि गासै जोङो ओख ओंख्रि जाग्रा फिथाइ सामथथायफोरखौ जों नुनो मोनदों नोंथां नाथाय गासैबो फिथाइ सामथायाइफ्रानोथ जाजोबनो हाया जों नोंथां माखासे फिथाइ सामथायफ्रा माखासे फिथाइ सामथथायफोरखौ जों माने जों माने गोथाङावनो जानो गोनां जायो आरो माखासे फिथाइ सामथथायफोरखौ जों माने गोमोनाव जानांगौ जायो नोंथां बेफोरथ ओंख्रि जाग्रा गामि ओनसोलफोराव जोंनि ओनसोलफोरावथ बेफोरखौ जोङो गोबां मोननो हायो नोंथां जोंनि ओनसोलफोराव नाथाय जोंनि ओनसोलफोराव माने दाथ जोङो जोंनि ओनोलफ्राव बेफोरबायदिनो माखासे मोजां मोजां फिथफोरखौ जों मोननो हाया जेरै दालिम आफेल आंगुर बेफोरबायदिखौ जों मोननो हाया नोंथां माने बेफोरबायदिया दा गरम बोथोरफोराव माने आफेलफोरा आंगुरफोरा माने गरम बोथोराव माने फिथाइ थायनो हाया नोंना बेबायदिनो माने गरम बोथोरनि फिथाइया आलादा आरो गोजां बोथोरनि फिथाइ दाया आलादा जायो होननायखौ जों खोनानो मोनदों नोंथां नोंगौना?
औ औ
औ नोंथाङो माने बिदिनो गरम बोथोराव थानाय फिथाइया आलदा गोजां बोथोराव थानाय फिथाइया आलादा जेनेबा थाइजौ थाइजौ खान्थालफोरा गरम बोथोराव थायो बेफोरबायदिनो आफपेल आंगुरफोरा गोजां बोथोराव थायो गुसु जायगाफोराव औ बेफोरबायदिखौ जों खोनानो मोन्दों नोंथां जोंनि ओनसोलावथ दा दैज्लां बोथोरफ्राव बेफोरबायदिनो बांद्राय खेथि आबादफोर मावनायजोंबो जों फिथाइ सामथाइखौबो मोननो हायो नोंथां
हम
नंगौना नङा नोंथां
नोंगौ
औ जेनेबा बेफोरबायदिनो जुखाम बायदिसिनाफोरखौबो जोङो मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां रलाय नोंथां आंना एसे नेटवार्क प्रब्लेम जादों र एक सेकेणड र नोंथां
औ दे दे
हेलौ औ हेलौ नोंथां
औ
औ बिदिनो आंना बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोर नालाय गोबां नेथस्रपनि प्रब्लेम जायो नोंथाङा आंना नोंथाङा गाज्रि मोना नोंथां
औ दे दे
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि दैज्लां बोथोरनि समावथ गोबां खिसिम खिसिमखौ जोङो मोननायखौ नुनो मोनो बिदिनो गासिबो बिफां लाइफांफोरा फिथाइ थामथाइ होयोब्लाबो जोङो बेफोरबायदिनो माखासे बिफांफोरनि फिथाइखौ जों जानो नाङा नोंथां जोङो बेफोरबादि बिफांनि फिथाइफोरखौ जानायनिफ्राय गोजानाव थानाया जोंनि माने मोजां बेफोरबादिनो जानाय फोरखौ जों जाजानायफोरखौ जानांगौ दाथ' दैज्लाङावथ' जों गोबां फिथाइफोरखौ मोननो हायो नालाय बेफोर बायदिनो थाइजौ खान्थाल बेबायदिनो आनारस बेफोरबायदि फिथाइफोरखौ जानाया जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जायो नोंथां
दा गरम बोथोराव बां
औ नोंथां
औ औ
हेल' नोंथां
औ औ
नोंथाङाबो एसे मोजाङै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ माने औ माने बे गरम बोथोराव जों नारेंखलफोरखौबो
खोनायाखै नोंथां
बे गरम बोथोराव जों नालेंखलफोरखौबो एसे
बाहायनाय जायो बिदि‌ आरो
औ नोंथां बेफोरखौ लोङोबाथ' जोङो माने देहानि थाखायबो जों मोजां मोन मोजांखौ जों मोननो हायो नोंथां
औ औ
नोंथांना एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम नामा नोंथां
औ एसे बिदिनो प्रब्लेम आरो दा दैज्लां बोथोरना नोंथां
औ नोंथां ओंखायनो नोंथांनि माथोखौ बांद्राय माने मोजाङै स्रा स्रायै खोनानायखौ जों आङो खोनानो मोनाखै माने नोंथां
औ दा खोनाबाय नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां दायो
औ होमबा नालेंखरनि बागै रायलायदोंमोन आरोखि ना आं
औ नोंथां
माने गरम बोथोराव बांसिन नालेंखरखौ बाहायो आरो
औ नोंथां
माने बिनि बिदैखौ लोंबा जोंनि देहायावबो माखासे गरम बोथोराव लोंबा मोजां आरोखि बे
औ नोंथां नों औ खोनानो मोनदों नोंथां
ए
ओ जोंनि जायगायावथ' बेफोरबायदिनो ओ थालिरफोरखौबो जों गोबां मोननाय मोननाय जायो नोंथां ओ थालिर निफ्रायथ' जों गोबां बेफोरबायदिनो भिटामिन मोननाय जायोनो बेफोर बायदिनो नारें खमलाखौबोथ' जोंनि जायगायाव गोबां मोननाय जायो नोंथां नारें खमलायावबो जोङो माने गोबां मोजां मोजां भिटामिनफोरखौ जों मोननाय जायो नोंथां
ओं नोंथां ओं
अ नोंथाङा एसे फोरमायना होबावनो हागोन नामा नोंथां
हायो नोंथां हायो
अ हायोबा एसे फोरमायना होलाय नोंथां
जोंनि जायगायाव बेफोरबो गायो आरो हेल'
मोजां अ नोंथां नोंथांना गोबां नेटवर्कनि प्रब्लेम जाबाय जानो हागौ नोंथां ओ दाथ' बोथ बोथोराबो गाज्रि एसे मोनाबायबो जानायफोरनि समफोरबो जाबाय नोंथां ओ नों थांजों माने बे दसे सम खोन्दोखौ नोंथांजों माने सावरायलायनो मोननायखाय नोंथांखौ नोंथांनि सायाव जोबोद गोजोननायखौ आं जासिहरबाय नोंथां
औ औ
औ बिदिबा दोनथ'सै ना नोंथां
औ औ
औ जागोन दे नोंथां